लौ
औ नोंथाङा खोना दोंना?
औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों
नोंथांनिखौ खोनायाखै आं
आंनिया एसे नेदानो
नोंथांनिखौ फोयाखै
उम
अ खोनाबाय दे। बाय बिदिब्ला जोङो दायो बे सावराय ओरैनो
जोङो ननि फिसिजानाय जुनारफोरनि सायाव सावरायनि दे।
अ
जि जिब जुनारनि सायाव।
औ बिदिब्ला नोंथां जोङो न'खरावथ' गोबां जिब जुनार फिसियो नङा होनबा ओ ओ नोंथाङा बे न'खराव रैनो मा मा जिब जुनारफोर फिसियो बेनि सोमोन्दै खोन्थानो हागोन नामा?
औ जोंथ' न'आव मोसौ फिसियो बोरमा फिसियो दाउ फिसियो हांसो बेफोरखौ फिसियो आरो गासैखौबो
औ नंगौ नोंथां बेफोर दाउ अमा बोरमा
अमाखौबो फिसियो
औ नोंथां नंगौ बे दाउ अमा बोरमा फिसिनायनि अनगायैबो जोङो मावाजिबो फिसियो नङा होनबा बेनि अनगायैबो सैमा बिनि अनगायैबो जों सेसाबो फिसियो आरो मोसौबो फिसियो
औ
औ नोंथां बे ओ जिहेतु जोङो दाउ अमा फिसियो बोरमा फिसियो नङा होमबा बे दाउ अमा खौ बा जोंनाथ' गोदो गोदो नङा आरो दाबो माने आथिखालाव बर' आइजोफोरखौ ओरैबायदि नुनो मोनो । बे दाउ अमा हांस बोरमा फिसिनानैनो माने बर' आइजोफोरा न'खराव जुदि फरा न'खर दैदेनो आरो फिसिनानै रांखान्थि रांखान्थियारि आरजियो नङा होनबा गोबां बेनि अनगायैबो जुदि न'आव फरायसाफोर थायोब्ला बा फरायनाय गथ'फोर थायोब्लाथाय माने जेब्ला न'खराव गोबां रां नि आंखाल जायो अब्ला माने बै दाउ हांसो बोर
औ फाननानै उम्म रांखौ बुथुमो आरो ।
औ रांखौ बुथुमो । नोंथां बे जिहेतु दाउ ओ फिसियो बा हांसो फिसियो मोसौ बोरमा फिसियो बेनो मोसौखौ माबायदि फिसियो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
औ मोसौआवथ' गाव गांसो जानासो थांना थायो नालाय । जों बेखौ मालाबा फिल्डफोरावहाय लांनानै माने फिलाव जेनेबा जों होयो आरो मोसौखौहाय । दोनहैयो दोनहैनानै बेवहाय हाग्राफोर मोनो नालाय बे गांसोखौ जाना थांना थायो आरोबि ओमफ्रायहाय जों न'खराव थानाय जेरै जेरैहाय जों माइनिफ्राय जिगाब मोनो । ओ नालाय ए जिगाबखौबो होयो आरो। आरो बिसोरनो जानो थाखाय जों गुन्दैखौबो होयो। मोसौनो बिदिनो खालामो आरो जों।
औ नोंथां बे गांसो होनायनि अनगायैबो जोङो गोबां ओ बे मो
औ दंफांनि बिलाइफोरखौबो दंफांनि बिलाइफोरखौबो जायो। बिसोरो।
औ नंगौ नोंथां बे
औ नंगौ नोंथां बे ओ मोसौफोरा गांसो जानायनि अनगायैबो गोबां बिफां-लाइफां फोर जायो नङा होबा? जेरै जेरै थालिर बिफां ओ आल थालिर बिफांनि बिलाइ आरो ओमफ्राय फाख्रि नि बिलाइ बायदिसिना दंफांनि बिलाइखौनो बिसोरो जायो आरो। बेनि अनगायैबो नोंथां। बे बेसोरो माने दा बेफोरखौ जानायनि अनगायैबो जोंङो बेसोरनो जाहाथे मोसौआ गुफुं जायो बेनि थाखाय जोंङो ओ गुन्दै होयो नङा होनबा? गुन्दैबो होयो। बेनि अनगायै जोङो आरो जोङो बै माइरं सुनानै जेब्ला रन्दै जायोना रन्दै होननानै बुंङो बेखौबो जोंङो औ बेखौ बो जोंङो होयो आरो संख्रि गलायदेरनानै। बेनि अनगायैबो नोंथां। जेब्ला जों न'खराव गोबां मैगं-थाइगं हायो नं नंङा होनब्ला। ओं ओंख्रि संनायाव बेफोर माने मैगं थाइगंनि बिलाइफोरखौबो ओं साबाफोरखौबो होयो आरो जोङो
औ।
आरो नों थां मोसौआथ' जोंनि बर'फोरनिनो न'आव फिसि जानाय जुनार न नंङा होनबा।
औ नंगौ।
सौनि गोबां ओ मोसौखौ जों माने गोबां खामानियावनो बाहायो नंङा होनबा।
औ औ मोसौ हालेवनाय हालेव हालेवनायाव बाहायो जों मोसौनिफ्राय आरो। जों। गोबोरखिनिफ्राय हासारबो मोनोना। बेखौ मैगं। गंफोराव सारो आरो मैगंफोराव सारबोला जेब्ला मोजां जायो आरो मैगंफोरा। बे हासारखौ होबोला।
औ नंगौ नोंथां। जोंथ' गोबोर हासारखौबो जेरै बायदिसिना मैगं थाइगं। गं गायनाय फोराव बाहायो नंङा होमबाबेनि अनगायैबो जोबोर हाबा सारजों जों बायदिसिना न' लुनायावबो बाहायो। जेब्ला बां जेब्ला हानि न' बा माबायो आ सो लिरो अब्लाथाय बेयावहाय बांसिनै बेखौ बाहायो आरो बे गोबोरा हासारखौ बाहायोब्ला बांसिनै मैगं थाइगंफोरा देरो होननानै बुङो आरोना।
औ।
औ नंगौ। थां बेनि अनगायैबो जो मो। मोसौखौ मोसौनिफ्रायथ' जोङो गोबां गाइखेरबो। गायखेरफोरखौबो गोबां खामानियावनो बाहायो नङा होनबा गाइखेरखौ जों साहा लोङो । बेनि अनायैबो जों गाय। गेर दाखा बानाय। आरो बेनि अनगायैबो पायक औ पायकबो बानायो जोङो। औ नोंथां बेनि अनगायैबोथ' जोंहा बर' आइजोफोरा जिहेथु अमा फिसियो न'आवनो नङा होनबा। बे अमा फिसिनायनि बागै नोंथाङा। मा बुंनो हागोन नामा।
अमाखौहाय औ बर'फोरा फियो नाथायहाय जों बेखौ जेब्ला अमानो आदार होनो थाखाय ना। बेखौहाय जोङो जुमाय माइरं। होनना बुङो जायखौ। बिखौ मा। बे लाबोना। जोङो बेखौ संग्रोनांगौ आरो संनानै जेब्ला मोनोना जोमाया बेवहाय मोननानै जेब्ला बियो। जों बेखौ गुसु खालामनानै बे
औ।
बे एमाव एमाव होहैयो आरो। एमावखौ होनानै जोङो बिदिनो बेखौ फोननानै दै दै एसे होनानै जों बेखौ साननै सानथामसो दोनो आरो दोननानै जों बेखौ खौ जेब्ला सानथामसो जायो होमबाना रोसि थाङोना बे रोसिखौहाय जों जेब्ला रोसि थांबोला जों बेखौ खान्थाफोराव जों थेहांना दोननानै बेहाय जों संनाय जायो आरो बिनि सेर मावनाय जायो जाय सुबुङासो एरै मावनाय बेनिफ्रायनो जों अफ्रिखौ अफ्रि मोनोना बेवहाय अफ्रिनिफ्रायनो जों बेनिफ्राय आदार होयो आरो।
औ नोंथां नंगौ बे अफ्रिनि अनगायैबोथ' जोङो अमानो गोबां आदार महरै बाहायबावो नङा होनबा
खौबो होनाय जायो बेवहाय।
औ नंगौ नोंथां बे ओंखाम खालाय होनायनि अनगायैबो बा अफ्रिनि होनायनि अनगायैबो जोङो गुन्दै होयो नङा
औ गुन्दै बोहैयो।
औ बेनि अनगायैबो जोङो थास'
औ थास'बो होयो थास'बो नागिरनानै लाबनै होनाय जायो बेखौ।
औ बेनि अनगायैबो जोङो गोबां मैगंफोरखौ नि मैगंफोरनि बिलाइफोर खौ रुनानै होयो नङा होनबा? जेरै बान्दा कबिफोरनि बिलाइफोरखौ जों हानानै होयो। रुनानै होयो। बेनि अनगायैबो गोबां मैगं थाइगंनि जों बिलाइफोरखौ बा साबाफोरखौ ओ बिगुरफोरखौ जों होयो आरो रुनानै। बेनि अनगायैबो नोंथाङा आ आथिखालावथ' ओ बे जिहेथु बेफोर अफ्रि बा थास' बिलाइफोरनि अन गायैबो ओ जोङोथ' आरो बा बाजाराव मोननाय बा जायखौ जोङो थाब देरनाय महरै बाहायो बेथ' जादों सापर होयो नङा
औ औ सापर औ सापरफोरखौ होयो।
औ बेबादि होयोब्ला अमाया थाबनो गुफुं जायो आरो थाबनो फाननो हायोना बुङो आरो
औ
औ नोंथां बेनि अनगायैबोथ' जोङो बेफोर ओ ओ मोसौ आरो अमा फिसिनाय बागै जों बुंबायानो बेनि अनगायैबो थ' जोङो दा दाउ हांसो फिसियो नङा होनबा
अ दाउ आरो ओंखामखौ खालायहोयो दाउनोबो बेनिफ्राय माइरंबो होनाय जायो इसोरनो जानो थाखाय अ दाउ हांसोखौहाय जोङो बेवहाय जानो जेब्ला बिसोरबो आदार जायो नालाय जों माइरंबो होयो
आदार होयो नङा होम्बा गमफोर
औ औ बिदिनो होयो जों जोङो
नंगौ नोंथां हांसोनोबो जोंङो गोबां आदार होयो नङा होनबा हांसोखौ जों न'खराव दोननाय न'खराव हेगारनाय होनायनि अनगायैबो बिसोरो गोबां ना जानायनि अन ओमफ्रायबो साम' फोर जानायनि अनगायैबो बे बिसोरनो जोङो आरोबाव गुबुननि थाखै जोङो आदार होबाव नङा होनबा जेरै ओंखाम खालाय होयो जोङो
ओ औ-औ-औ अफ्रिबो होयो एसे
बोरमा फोरखोथ'
जिहेतु
अ बोरमायाबो बोरमायाबो बिदिनो गांसो जानानै थांना थायो
नोंथाङा बुं बुंनो हागोन नामा
अ अ बोरमाया बो बिदिनो फाख्रि बिलाइ बेफोरखौ जानानै थांना थायो आरो बिसोरनोबो जों बायदिसिना बो होनाय जायो ।
बेनि आरो नोंथां
बिसोरनिफ्रायबो जों गाइ गाइखेरबो मोनो नालाय औ बोरमानिफ्रायबो जों गाइखेर मोनोना औ
औ नंगौ नोंथां बे बोरमाखौ जोङो न'आव फिसिनायनि अनगायैबो बा जानो थाखाय फिसिनायनि अनगायैबो जोङोथ' बांसिनानो रांखान्थियारि बिथिङाव मुलाम्फा मोननो थाखायनो फिसियो नङा होनबा जों बोरमानि ओ ओ बोरमानिफ्राय जों गाइखेरबो
औ बेखौ जेब्ला गेदेर जायो अब्लानिया बेखौ फानो आरो जेब्ला खायफा मानसिफोरा बेखौ मन्दिरफोराव लांनानैबो हेगारनाय जायो आरो गावनि नाम
औ नोंथां ओ बिदिब्ला जोंनिया समाबो जाबायमोन जों बेयावनो दोननो हासिगोन
औ दे बिदिब्ला।
दे